हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
खु नोंथां औ जाखांबाय नामानोंथां
जानाय जाखांबायलै नोंथा जायो हनबासो उम ओरैनो दं आं नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो कल खालामदोंमोन
आदसा सोंनो हागोन नोंथां मानि बागै सोंनो नागिरदों नोंथाङालाय
नोंथाङाथ' ओरै मानास हाग्रामानि खाथि जायोना
औ नंगौ नोंथां
बिनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां मानो हाया जानो
फोरमायदो
औ जागोन नोंथां मानास हाग्रामा बुङोबाथ' मानास हाग्रामाया जोंनि आसाम हादोरसानिनो नैथि देरसिन हाग्रामा आरोना नोंथां
औ औ औ
मानास हाग्रामानि गेजेरजों जोंहा मोनसे मिथिजाथाव दैमा माने बयजोंबो मुंदांखा दैमा आरो जायनि मुङा मानास होनना नोंथांथ' मिथिखागौ जानांगौ मानास दैमा होननाय दं मानास हाग्रामानि गेजेरजोंनो बोहैलांनाय मनास हाग्रामाया गिबियाव जोंनिया बागसा आरो चि रां बे मोननै जिल्लायाव नांजाबना दं आरो ना। बे माननै जिल्लायाव दं।
औ
औ खारना न
औ औ औ खोनादों खोनादों
आदसा नोंथां
हेलौ
औ औ खोनादों खोनादों बुं दे औ औ
औ मानास हाग्रामायाव जोङो बांसि बिनिहाय जोंहा माबा ओ वाटार बाफेलाव जायखौ दैनि मैसो होनना बुंनाय जायो। बेनि थाखाय जोबोद मुंदांखा आरो बे खौ गोबां बिबांनि मोननाय जायो जोंहा
औ औ नों नोंथां माने बेयाव जोङो गल्डेन लेंगुर होननाय मोनसे मोख्रानि जात दंना? बेखौ नुनो थाङो नामा ओमफाय बेजों लोगोसे जे बैयो मा होनदों गं थसे आसामनि मुंदांखा गं थसेल गोनां गान्दाखौ नुनो मोनोना?
औ नोंगौ नोंथाङा थिगखोनो खोनादों नाथाय जोंनियाव बै माबाखौ मोननो थांनो नागिरा आरोना बे गल्डेन लेंंगुर जायखौ सनालि मोख्रा होनना बुङो बरआव। बेखौ मोननो नाङा मोननो थाङा बेनि अनगायै गुबुन जातनि मोख्राफोर मोनो जेरै केेब लेंगुर जायखौ टफि गोनां मोख्रा बुङो। आरो बिदिनो हल गोबां रोखोमनि मोख्राफोर मोननाय जायो।
औ औ औ
गल्डेन लेंगुरखौबो माफा मानै मोनो आरो थेवबो एसेबां बिब बांनि मोननो थाङा
अ अ अ
औ बेयो गासैहाय मोननै हादोरजों नांजाबनाय होनना बुंनो हायो जेरैहाय फुटान हादोर आरो इण्डिया बा जोंनि भारोत हादोर बे मोननै जों नांजाबनाय आरो ना ओजों जाहैबाय जोंनि जि भारत हादराव थानाय बे हाग्रामाखौ मानास हाग्रामा बुङो ओमफाय ओजों साइदनि जे भुटान हादोर सिमायाव थानाय बे हाग्रामाखौ मानास रयेल बा रयेल मानास हाग्रामा होनना मिथिनाय जायो आरोना
औ औ औ औ ओरैनो जेनेबा नोंथाङा मोनथिगोन ना बे हाग्रामाया जोंनि आसामनि सिङाव बेसे गिदिर जायगा आवग्रिनानै दं?
बेनि बागै आङो मिथिनाया अलप मिथिगौमोन
फोरमायनो हागोन नामा? हेलौ हेलौ हेलौ
नोंथाङा मिथि
नेदनि प्रब्लेम- औ औ खोनाया खैमोन औ एबार खोमाया औ औ औ औ औ
सोंदोंमोन ना मानास हाग्रामानि बेसे गुवार
औ औ औ औ जेनेबा ओरैनो हमदांनानै मोननाय
दाइनजौ बाजि किलमिटार एरिया बा गुवार जायगा लाना दं आरो ना आरो सि कुवेर मिथार हिसाबै नायोबा जोङो थामजौ थामजि स्कुवेर मिथार हिसाबै दङ
औ नंगौ नामा
औ बेनि अनगायै बेखौ जोंनि मानास माबाखौ हाग्रामाखौ हायुङारि हाग्रामा खौ जिगुजौ गुजि माइथायाव गायसननाय जादोंमोन आरो
जिगुजौ गुजि माइथायावना?
औ बेनि सिगाङावनो मानास हाग्रामाया दंखायोमोन जायखौ जोङो माबा मानास टाइगार रिजार्भ होननानै मिथिनाय जायोमोन आरोना। बेहाय जोंहा बेंगल टाइगारफोरखौबो नुनो मोनो जाय मोनसे मोसानि थाखै मोनसे मुंदांखा आरो मोजां जायगा आरो थानो थाखै।
औ औ औ औ।
बेयाव गोबां रोखोमनि जिब जुनार बिफां लाइफां दाावमा दाउसा बायदिसिना मोननो हायो आरो जेनेबा जिब जुनारनि बागै बुङोब्ला गान्दा, मैदेर, मोसा, मुफुर, मै, सेसा, सियाल।
औ औ औ।
औ बिदिनो गोबां रोखोमनि दं बेदर जाग्रा आरो गांसो जाग्रा जुनारफोर आरो। बिदिनो अमाफोरखौ मोननो जायो अमा थावख्रि बुङोदि जाय जों बेफोरखौ मोननो हायो बेहाय उम। औ। नोंथाङा मानास हायुङारि हाग्रामायाव बेरायफेरबाय नामा?
उम थांनायाथ खनसे थांनाय जाबायमोन खिन्थु बांद्राय गोथौसिन थांहैनाय जायाखै बेरायनाय जायाखै। ओ नुनायालाय नुबोदोंमोन। गान्दा नुबोदों मोख्रा नुबोदों ओमफायो जेनेबा मैसोफोर नुदों बेनोसै आरो मैदेर खौ नो थाङाखै आरो खम। मोनदों आं जायखिया।
थ गोबां बिबांनि दं नोंथां। आथिखालाव औ मोनसे समाव ओरैबायदि जादोंमोनदि नोंथां अमायादि मोनसे समाव बेमार फैदोंमोन ना अमानि बेमार जाय बे सुवेइन फ्लु ना मा होनना बुंनाय जायो? बिनि जाउनाव गोबां बि बिबांनि अमायानो बेब्राम जानानै जोंनि बे मानास हायुङरि हाग्रामायाव गोमालांनो हमदोंमोन।
अ नोंगौ नामा नोंथां?
एफा एनै माफा मानै बारायफिननो हमदोंसै मानो होनोब्ला गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनानै जोंनि बे मानास हाग्रामायाव दोनफैफिनदों।
औ औ औ।
औ जोंनि बे मानास हाग्रामायाव ब्रैजौ बाजिनिख्रुइ बांसिन दावफोरनि माबा दङ आरोना जेनेबा गावबा गाव जेनेबा माबा थायोना प्रजाथि बुङो जायखौ हिन्दीआव
औ।
औ। स्पेसिस होनगोन इं-इंराजियाव। बर'आव मा बुङो बेखौ एसे बावबाय आङो बेफोरखौ जों ब्रैजौ बाजिथा रोखोमनि रोखोम रोखोमनि दाउ मोननाय जायो।
औ।
औ। बेनि थाखायनो बेयाव जोंहा मानास हाग्रामायाव हाबनायाबो मोनसे माबा दङ सम दङो माबे समनिफ्राय माबे समसिम हाबनांगौ माने दा नै दैज्लां सम फैबायना बे दैज्लां समाव जोंहा मानास हाग्रामायाव हाबनो जोबोद खस्थ जायो माने दावबायारिफोर फैयोना जोंनियाव बेरायनो औ। बिथांमोनखौ लांनो थाखाय गारि जि लाङो बे गारिफोरा जोंनि हाब्रु दै जानायनि थाखाय सिङाव हाबनो जोबोद खस्थ जायो जायनि जाउनाव दा बोथोराव बन्द जायो बे माबाया जोंनि मानास हाग्रामायाव हाबनाय बोथोरा अक्ट'बरनिफ्राय ओ जोंनि एप्रिल मान्त एप्रिलसिम एप्रिलस-एप्रिल दान बेसिम समाव जोंना खुला होयो आरोना।
औ औ औ औ।
दंथयो हाबनो मोनथ'आ।
औ औ।
औ। नोंथाङा बिदिनो मानास हाग्रामानि अनगायै गुबुन हाग्रामाफोरावबो दावबायफेरबाय नामा?
मा होनदों?
नोंथाङा मानास हायुंङारि हाग्रामानि अनगायै गुबुन हायुंङारि हाग्रामा दावबायफेरबाय नामा होना सों
औ औ दाव-दावबायनाया दावबायबाय ओरै रायमनाखौ दावबायनाय जादों आंङो जानाया। जोंनि ओरै एसे खाथिसिन जायोना बियो।
औ नोंथां।
औ औ नोंथाङा मिथिनो लुबैदों नामा?
औ नोंथां एसे फोरमायना होनाय रायम'नानि बागै आं थांनो गोसो जाना दंमोन नाथाय आंङो माखासे उसुबिदानि थाखाय बे रायमना हायुङारि हाग्रामायाव थांनाय जायाखै।
औ औ नंगौ नामा? औ औ औ रायमनायाबो मोनसे जेनेबा जोंनि हायुङारि नेसनेल पार्क जाबाय जेनेबा ओ रायमना बेखौ क'क्राझार दिसत्रिखआव मोननो हादों आरो। क'क्राझार जिल्लायाव जेरै जोंनि बिथि आर एजेनदानि गोदान बड'लेण्ड टेरिट'रियेल ओ मा होनदों रिजोननि सिङाव मा होनो सिक्स उम आसामनि बेसेबां होनदों सय-सयथा नेसनेल पार्कनि गेजेराव सयथा दं बिनि मा होनदों मोनद' एकदम दाख्लैसो गोदान बानायथारनाय नेसनेल पार्क होनजायो आरोना बेखौ। जेनेबा जों हमनानै लायोबा बे नेसनेल पार्कआ बिनि जोंङो जों किल'मिटार हिसाबै नायोबा जोंङो बेयाव जोंङो जेनेबा जोंङो फिपटि टु हान्द्रेद जेनेबा नैजौ बाजिथाम किल'मिटार दं आरोना बे रायमना नेसनेल पार्कआ। ओमफ्राय जोंनो बेखौ मायाव माबा खालामनाय जादों होनबा जोंङो बे नैरोजा नै जिसेआवसो दिक्लियार खालामनाय जादों दिक्लियार माने फोसावनाय जादों। बेयावबो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिकआवबो मोनसे रायम'ना नेसनेल पार्क दं होननानै बेखौ फोसावनाय जादों आरो ना।
आदसा नोंथां औ औ नोंथाङा आंनाव दानि माबा सोंदोंमोन ना मानास नेसनेल पार्कनि सोमोन्दै।
औ औ औ ‌‌।
सोमोन्दै आं बेहाय नोंथांनो मोनसे माबाखौ फोरमायनो बावदों। रेन्स थायोना मोनसे गावबा गाव फरेस्टनि बा हाग्रा ओनसोलनि। बेहाय जोंहा मानास हाग्रामायाव मोनब्रै दं आरोना बे रेन्सआ।
औ औ।
दंङो जोंहा गिबि रेन्ज जायनि मुङा बासाबारि बासबारि रेन्ज। बेनि उनाव दङो फुयापारा रेन्ज बेनि उनाव दं पानबारि रेन्ज पानबारि रेन्जआ माब बायाव गोग्लैयो हजों चिरांखै आरो हजोंनो मोनसे गोदानै मोनसे रेन्स बारा गोबाव जायाखै बेयो बेखौ खुलिबावदों मुङा बिनि मुङा जाबाय खुख्लुं रेन्स होननानै बेबो चिरांखैनो गोग्लैयो नोंथां।
औ औ
औ
मोनो मोननाया गल्डेन लेंगुर दङ जेनेबा मो सनालु म खारं बावबो ओमफायो जों मोजाङै बुरजा बाथाल बैयो सिखिरिया जेननाव मा होनदों बेयाव सि सेजौ स्निजिथा माने स्पेसिस माने माखासे जातनि दं आरोना? जोंनियाव बेयाव औ औ औ औ बेयो जाहैबाय बेबो जोंनि भुटान ओ माने जोंनि आसाम हादरनिनो नांजाबनाय जेनेबा मोनसे हादर दंना बु भुटान राज्यो बेजोंनो बेखौ जों सेयार खालामलायनाय जायो एबा मा होनदों रानलायनानै लानाय जायो जेरै नोंथाङाथ बुंदों जे मा होनदों रायम'नायाबो मोनसे भुटाननि सिङाव दं होनदोंना? बेबायदिनो औ माबाया ना मानासा बेबायदिनो औ औ रायम'नायाबो माने भुटाननि सिङाव इसे ए हाबनानै दं आरो ना बांद्राय गैया। बेनिया
उम जोंनाबो मानासआ इउनिस्क' वर्ल्ड हेरिटेज साइटआव मोनसे बाहागो मोननाय आरो ना मुं थिसनजानाय।
औ औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
इफेन्ट रिजार्भ हिमालया फुटफिल्स माने जोंनि हिमालय हाजोनि गाहायाव दं आरोना बेयो। माने बे मानास हाग्रामाखौ बारबानो हिमालया हाजोखौबो मोननाय जाखायो।
औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
हिमालया हाजोआव हिमालया हाजोनि हाजो सारियाव भुटान राज्यो थाबाय।
औ
दे अब्ला नोंथां नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय आरो नों थांमोननि रायमनानि बागैबो एसे मिथिनो मोनबाय।
औ औ उम औ नंगौ नंगौ नोंथां। दे बिदिब्ला खोनाबाय दोनथ'लायनोसै औ। उनफोराव लोगो मोनफुंलायगोन औ औ दे दे औ औ।